खोनादों नोंथां औ एबार जों मानि सायाव रायलायनो नोंथां
अ हाग्रानिफ्राय बर'फोरा मैगं थाइगं लाबोनानै जाफैनायनि सायाव रायजलायसै नोंथां
अ हाग्रा बंग्रानिफ्राय हाग्रा बंग्रा हाजो हाला निफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाय
औ
थाइ अ फिथाय सामथायाइ माबायदि बुथुमनानै जायो हाग्रा बंग्रानि बेफोरनि सायाव रायलायनोसै नोंथां
नांगौ नोंथां नांगौ नोंथां नांगौ दे दान जागायग्रोदो हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
औ मिथि नाय बायदिनो माबायदि हाग्रा बंग्रा अ खोनादो आं नोंथाङा खोनादो
औ खोनादोंना नोंथां औ दे दे नोंथाङा जागाय दो दे
अ होमबा दे आं जागायनि अ जोंथ' जोंनि बर'फ्रा गोदो-गोदायनिफ्राय ओ मिथिंगानि सायाव सोनारना जा-जाखानाय जोंङो आबाद मावनायजों लोगोसे हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाय बुथुमनाय जा-जाबोबोदों गोदोनिफ्राय दा बो जायो जोंनि आरो जानानै जोबोर मोजां मोनो बर'फोरा जे हाग्रा बंग्रान मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ बुथुमनाय जानाय मैगं थाइगं होनब्लाथ' गोबां दं जोंनि बर'फोरा जेरैबायदि जों दा बैसागो बोथोराव जोङो ओ दिंखिया खुन्थाइ खुन्थाइ फि थाइ आरिफोरखौ जोङो खानानै जायो जोङो बैसागु खाथियाव बांसिनानो बेखौ हाग्रानिफ्राय हाजोनि बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै आरो लोगोस
दाथ' जोङो हाखराव जों मेथ'खा बिबारखौबो लायो जोङो आरो लोगोसे खेरा दाफिनि एलाइसि मानि मुनि खाथ्रा खुथ्रा बेफोरखौथ' जों खाथ्रा खु थ्रा मान मुनिखौ जों ओ गोबाङानो दुब्लि फोथारनिफ्राय खाना लाबोयो जोङो खानानै जोङो जेरै- आ-आ-आलुफोरदों बा माखा माखासे लाइ लाफाफोरजों मिक्स खालामनानै जोङो जानायखौ नुनो मानो मान मुनिखौथ' एक्स थाके आरो मुलिफोरनि थाखाय मोजां बेखौ देनानैबो रोसिखौ जायो जोङो सालुबो एवना जानाय नुयो बेफोरजों रथना जानायखौ नुनो जोङो बासिनानै नुयो आरो जोङो बेफोरखौ आरो जों दिंखियाफोरखौ जों दाउदै आरि दै एवना जानो हायो आरो नो आलुफोरदो एवना जानाय
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
लोगोसे जेरैबा ए-एलाइसि खेराइ दाफिनि बेफोरखौ जोङो दैमा एबा बिलो हाखर हालाफोरनिफ्राय खाना लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंनि बर' आयजोफोरखौ ओ लाबोनानै जोङो ओ मा होनो बेखौ आलुफोरदो बा माबाफोरदो रुदबनानै ओ एवना जानाय खौ नुयो आरो बे एलाइसि, खेरा दाफिनिफोरा मुलियारिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेफोर गासै अर
नंगौ नोंथां
मोननाय बेफोराव जेबो सा जाबोला जेबो साइद इफेक्ट गैया, जेबो हासार गोनां नङा बेफोर रासायनारि हासार गोनां नङा, बुहुम बिखानि फ्राय जों गावनो गावसोरनो सोरजिजानाय बेफोर मोनो जों आरो जानाय होनबोला जों गोबां मोनो जोङो हाग्रा बंग्रा आरो बिदिनो गोबां गोबां दं आरो जों ओ ओंख्रिफोराव जोङो बांसिन नोरसिं बिलाइखौथ' सिनाय मोनो नोंथां नोरसिं बिलाइखौ जों बेदर ओं ओंख्रि बा माबाफोर ओंखिफोराव थावनायनि थाखाय बेफोरखौ होनाय जों नुयो, गोबां बिबांनि आरो जों लोगोसे बेफोर आरो जोङो हाबा हुखाफोराव बेफोरखौ बेदर आरि संबावो माबाफोरखौ आरो माने मोनसे आरो मोननाय जायो जोङो थिफ्ल'था बेदरफोराव माबाफोराव माबा खालामनानै होनाय जायो आरो बेखौबो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
आरो लोगोसे जों जेरै बुंनो थाङोबा जों बर'फोरा सजना बिलाइ, सजना बिलाइखौबो जोङो खारै बानायनानै ना गोरान होनानै बेफोरखौ जों एवना जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो औ गोबां बिबांनि आरो लोगोसे जोंनि फिथाइ होनबोलाथ' जोङो मुदुफुल मुदुफुलखौबो मोनो जोङो, मुदुफुलफोरखौबो ओ गायाबाबो गावनो न'फोराव माबा जायो हाग्रा बंग्राफोर गावनो रज'यो आरो मुदुफुलखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला जों मुुदुफुल बिलाइखौबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि बुंनो थांब्ला खारै बानाय नानै जानायखौ नुयो जों मोदोमफुल ओ मा लोगोसे आरो बिनि बिबारखौबो जोङो अनलायाव होनानै बा एवना जानायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे जों आरो जोंथ' फिथाइखौबो जों गोथाङै जायो आरो ओंख्रि आरि बानायनाबो जायो खारै खालामनांगौ जायो जोङो गोबां आरो जोंथ' दा आरो फिथाइ सामथाय होनोब्लाथ' जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां मोनो हाजो हालानिफ्राय जेरै जों थाइजौ मोनो जोङो रैमा रैमालिखौथ' सिनाय नोंथां आनारस खौ जों मोनो, थालिर मोनो, जाम जाम फिथाइ मोनो, आमलाइ मोनो, जलपे, सिलिखा बेबनो गोबां जों फिथ फिथाइ सामथाइ मोनो हाजो हालानिफ्राय जों बेफोरबायनो जोंनि बर'फोरा हाजो हाला थांनानै खनथुमनाय लाना फैनाय जायो आरो जोंनि बर'फ्रा गोबां बिबांनिनिनो।
नोंगौथां नांगौथां नंगौ।
आरो जों गायनानैबो मोनाखासे आरो जों माखासे फिथाइ सामथथ जों जोबोर मोनो आरो जों बुं थांला। ओरैनो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननिथिं माबायदि हाग्रा मेथाइखौ मोनजायो फिथाइ सामथाइफोराव
नंगौ नोंथां हाग्रानि मुगं फिथाइ सामथायाइ होनोबा जोंनियावबो गोबां मोनो जेरैहाय दानिसो नों जेनोखि आं लांबाय बेफोरखौबो जों मोनबोयो बिरादनो लाबोनानै जोङो आलुजों एवनानै जाब बा गाव गोजा एनानै जाफै बेफोरबायदिनो जोो बा दाावैजों एनानै जाफैयो बेबायदि ओंखाम गुदुं गुदुंजों जाफैनाय जायो आरो जेनेबा हमनानै ला आं गामिनि मानसि आंहा माबा गैया दा ओमफ्राय बे आङो समावनो आं दिंखियाखौ हाब्रबनानै जाफ्लैनो हायो आरो द बेबायदिनोथां ओमफ्राय जोंहा थास' मोनोो थास'आव गोबांथार मोनो हाजोआव मोनो ओमफ्राय लामाजों थाबाय गोबां मोनो बेबायदियाव जों थास' मोनो आरो थास'बो जों गासिखौबो जाजोबबोजायो जेरैहाय थास' बिथ'रायदिोन गायो थ बायथिंजों जायो थास' बिबारजों जायो थास' गो जों जायो ना ह होना
गासै गासैखौबो जाजोबो थास'खौ बुंनो थाङबोला जों जेबोखौनो गारा थास'नि बिलाइनिफ्राय बिबारनिफ्राय आथिंनिफ्राय ओमफ्राय मोदोम मा होनो बेखौ बे बेदर थास' बेदर माने जेबोखौोन गारा आरो जों थास'खौ
जेरै थास'खौहाय जोंहा जों जेरै जै स दिथ'नायखौ बेखौहाय जोङो बांसिन हाजोननिखौ जानाय जायो गाहायनिखौ बारा जाया थास' बिथराइखौो मानो होनबा जोंहा मोनसे जायै जायै गोदोनिफ्रायनो थास' बिथुथ्राइखौ जोङो हाजोनिखौ गोथाव सोमग्रा जालांबाय आरो माने बेबायदि मोनसे जोंन' साननानै लाबाय बा हमनानै लाबाय ओंखायनो जोङो बांसिन गोथावसिन मोनग्रा जालांबाय आरो हाजोनिखौहाय बे थास'खौ जोङो अमा ग्रान ों जायो नाफामजों जायो ना गोरानजों जायो आरो जोबोद गोथाव जायो जानो थाखाय ओ मिलौदोलायनाय अमा मेजेमफोरजोंहाय नाफामफोरजों नागोरानजों माने गाव गोजाबो सोरबाया ओ टमेथ होनानै माने मानैहोयो टमेट' गोखै एबा लिबु सेबनानै होयो आरो जोबोद गोथाव जायो नोंथां बे जानो बेनि उनाव जों दाना थास' आइथिं थास' आइथिंखौबो जो ओङो मोनजाबाय थाया नालाय थास' आइथिंखौ बोथोरावसो मोनजायो बेनिखायनो जों जे बो थोरा फैयोबा थास' आइथिं जानायनि बोथोरा फैयोबा जों थास' आथिंखौ खाहैयो थास' आथिंखौ खानानै जोङो फोसाबफैयो फोसाबनायनि उनावहाय जोङो अमाजों जायो दाउजों जायो नाजों जायो ना- ना गोरानजों जायो माने मेरला रोखो मजों जोङो जायो आरो। बेबो जोबोद गोथाव जायो। जानो मिलौदोलायनाय माने बेफोर बुस्थुआ मोनबाय थाया नालाय बोसोराव मोनसे टाइमावल' फैयो बेनिखायनो बिराद गोथाव जायो आरो जानो बेबायदि मोजां नाङो जानो आरो आरो जोंहा थ' बिबार होनना बुङोब बा नै ओ बे समाव दैलां बोथोर फैलायबाय बे बैलां दैलां बोथोरावहाय जों थास
दा फास' बिबार जानायखौ नुफिन खानाय जानायखौ नुगोन आरो जों बर'फोरखौ
गोन आरो बर'फ्रा गामि गामियावहाय हक टाउन बाजारावहाय सोरबा फानायलायबावसो फानानै बेखौ जोङो थास' बार बेखौ जोङो गाव गोजा जानो हाया जों गोखै बुस्थु होफायो जेरै जों मैथाखौ बांसिन बानाय जायो। माने मानैनि आरो मा होनो खाब खेबो खाब-खाबमोन नालाय सोरबा-सोरबा बे बुस्थुखौ बिनि थाखाय जों गो खै बुस होफायो आरो जाहाथे खेब-खेब खाब-खाब मोना बा माना आरो। बेखौबो जोङो ना गोरानजों जायो अमा रान फुलाजोंजायो अमा गोथांजों जायो दाउ बिगुरजों जायो दाउ ब्रयलारजों जायो लकेल दाउजों जायो बे बेबायदिनो जों मेरला रोखोम जों जायो आरो थास' बिबारखौबो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
थाव नाङो माने मोनसे टाइमावल' मोनजायो नालाय नै दा दैजां बोथोर जोबबा मोनजा नंलालाय नै दा मोनजाहांबाय बा मोनजाबाय थासिगोनलाय दैज्लांसिम बे आरो बिराद मोजां नाङो माने ब्ला मोदोमफ्रु फ्रु बिदि बिराद मोजां नाङो आरो बिनि उनाव मेसेङाव ओ मेसें जाबोगोन जेब्ला गोजां बोथोर गोजां बोथोर माने बिदिनो आरो जेनेबा मे सें जाबाय दा बै टाइमावहाय जोङो थास'नि बेदरखौ जों जावनानै जायो आरो बे थास' बेदरा ओरैबायदि गोथाव थारुननिफ्राय गोथावसिन जायो आरो।
औ
थास' बेदरा गोथावसिन नाङो आरो बेखौहाय ओ खौ जोङो ओ लाबोनानै ओ दै गुदुङाव रुफैयो सोरबाया आरो सैनो बाबाथाय दै गुदुङाव रुनाय लोगो लोगो माजायो बिनि बिगुरखौ सैखां टाइम लाया आखाइजों नालिबानो आखाइजों नाब्लेबानो माने बै बि गुरा नालेमजोबनो हायो आरो। ओमफ्राय मा जायो ओमफ्राय जुदि ना ओ माबायाबा ओ रुवाबा ओ मानसिफ्रा मानजानो गिनानै आ खाइयाव प्लास्टिक गाननानै दाबा लानानै बिनि बिगुरखौ सैनाय जायो आरो बेबायदि सैनाय जायो आरो बेखौहाय अमा बेदरजों जायो। ओ ना गोरानजों जायो नाजों जायो जोबोद गोथाव नाङो। टमेट' होफायो जाहाथे बायसान्सफोराव बै समाव मेसेङावहाय बांसिन टमेट'मोन नालाय बेलाहि गोखै जानायनि आरो थारमाने बिनि माननायखौ थाल मोनैनि बेफोरखौ होफानाय जायो आरो जों। मोजां जायो जानो मिलौलायनाय बिराद गोथाव जायो आरो औ औ औ बे थाइगिर फिथाइबो होयो औ मानो होनबा बेयाव मानैनि आरो औ औ औ ओमफ्राय गोखै बुस्थुखौ होनाय जायो म मालाबा सोरबा लेबुबो सेबना होयो माने जाहाथे जास बै खेब खेब खाबखाब मोननाया दाम मोनथों आरो माने। गोदोनायाव दा मानथों होननान नै जोङो बेफोरखौ बिदि खालामनाय जायो आरो। बै समावथ' मैथा मोना नालाय नोंथां। आरो टमेट'खौबो जों ब टमेट'सो फिसाखौ होयो बांसिन गोखै जेख गाया न'आव मोनलाबायनाय टमेट'स एदम बेलाइ फिसा बेखौ होयो आरो। जोङो।
अ।
आदसा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सायाव दोन्थ'सै नामा दिनै नोंथां?
अद जागोन नोंथां।
दे नोंथां ओ दे।